अ खोनादोंना आगै औ खोनाबाय दे आ। औ ओमफ्राय जों दायो सावरायलायनो हासिगोन ना?
हागोन दे अ।
औ ओमफ्राय दा बर समाजाथ बर हारि हारिया औवा जों एंगार हायै मोनसे सोमोन्दो दङ नंङा होमबा उम्म ओंखायनो औवानि थायावनो बाहायनायफोरखौ सावरायनो सानबाय मा बुंङो आगैया।
औ सावरायजायो
औ दा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया बुंनो थाङोब्ला औवाखौ एंगारनो हायै बायदि बाहाय। हायबोयो आरो न' लुनायनिफ्राय जानाय लोंनायाव मुवा बेसाद आइजें आयला बाहायनाय। बेनिफ्राय आबाद मावनायाव बाहायनाय जायखि एसे माबायावनो। बाहायो आरो दा दासिमबो बेफोरबायदि बाहाय। फायनाया दङ उम्म औवाखौबो जों मोननै रोखोमाव मोननो हायो नङा होमबा बुरखा औवा बिजलि औवा।
अ आरो। ओ मोनबावो आरो जोंनिखै माखाल औवा होननाय दंङ माने बुरखा औवानिख्रुइ एसे फिसासिन औ बेनिफ्राय औवा बुरखानिख्रुइहाय फिसासिन बेनिफ्राय बिजलि औवानि गिदिरसिन आरो
अ होमब्लाथ‌ मोननैल रोखोमै नंङा गोबां रोखोमै थागोन औवाया।
औ
दा‌ औवानि बाहायनायफोरनि सायाव आगैया मा बुंनो सानो?
औवानि बाहायनाय जोंथ आं मिथिनाय बायदिब्ला जोंङो जेनेबा जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायो ना‌ दाथहाय जोंङो ओ जेनेबा हस्पिटाल मेडिकेलफोराव देहा जोंङो थांङो ना गथ जोनोम जायोब्ला जोंफ्रा दानियाहाय बेबायदियाव लांनाय जायो ओफ्राय गोदोनियालायनो माबा ओ गथ जोनोम जायोबा बे उथुमायफोरखौ हासनो थाखाय औवानिस्लिन जेनेबा बे बाहायनाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय बयबो होनो आरोना जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाहाय औवाखौनो जों बाहायखायो होननानै बुङो आरो बेबायदि।
जोनोम जानायनिफ्राय थैनायसिम र अम बर'माहारिया बै औवाखौ बाहायो आरो दा थैयोब्लाबोथ सुबुंखौ ओ बानना लांनायाव बास सावनायाव औवाखौ बाहायो नंङा होमबा आगै दा बिब्दिनो खायसे आइजें आयला फोरबो दं जायखौ न'खर सं संसार जानायाव बरफोरा बाहायो
औ ओ बे बायदिनोहाय औ मा होनदों आबआ
मोननैसो मुंफोरखौ बुंनो हागौमोन नामा आगैया?
ओ जेनेबा जोंङो सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय औवानि आइजें खौथ जोंङो बुंनो थांङोब्ला बांसिनै जोंङो संनाय खावनायावनो बाहायो आरो दानाय लुनायफोराव जोंङो बाहायो बेबायदि आरो जेने
संनाय खावनायाव बाहायनाय होनोब्ला ओ बे सागं औ खादौ औ
ओमफ्राय खादाफोर बेबायदि आरो बेनिफ्राय जोंङो माखासे जोंङो बे माइ फोरखौ दोननो थाखायबो दुब्लि दुलिफोर जोङो हेबनाय जायो औवानिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ इनिफ्रायहाय बे जोङो आबाद मावनायफ्रावबो जोङो बाहायो जेनेबा मोसौ हाय होनो लौरु जोङो लौथिखौ जोङो बाहायोना लौरु मानि लौथि बेबायदि बेनिफ्रायहाय आरो मै मैया औ मैबो आरो जोङो बाहायो बे गय फाथै हाननायफोराव जों जांख्ला जोङो बाहायोना बेखौबो जोङो माने औवा औवा बुरखानिफ्रायनो जोङो गान्थि गोनां ओ माने ख्रि ख्रि गान्थि गोनांखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बेबायदि बेनिफ्राय ओरैनोथ जोंहा दारहा ओ ओरै सामफ्रामबो बाहायजानाय बे हासिबा सिरला सिबनायाव जायखौबो जों बाहायो बे हा सिबफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो मोननाय जायो आरोना।
औ नंगौ जे ओमफ्राय आब'आ हासिबखौ माबोरै जिरो नोङो खोन्थानो हागोन नामा? औ गिबियावनो आङो बै हासिबखौ बुरखा औवा। बुरखा औवाखौ बै दानना लानानै एसे। ससे ससे। फुटसो जागोन बियो दुइ फुटसो जागोन नामाथाय दै जखानि एसे हास'ना लानानै
औ।
बेखौ जिरनाय जायो आरो फिसा फिसाहै ओमफ्राय थावसेथिंजाय एसे खिरि खिरि जिरनानै लायो। बेनिफ्राय फारसे एसे गथाखौनो दोनो बेखौ जमा खालामनानै हासिबखौ बानायनो जायो आरो ओमफ्राय दा जोंनि बर' नखरफोराथ' हानि न'जोंनो सिनाय जायो नङा होमबा गोदो गोद दानिफ्रायनो औवानि नजोंनो बुंफबनाय होनबाबो गोरोन्थि जाया जेरै थानाय नखौब्लाबो। औवजोंनो ओ बानायनाय जायो थोरि होनानै बा नारा होनानै गायनाय ओमफ्राय मोसौ दोनग्रा गलिब्लाबो अमा गनन्द्राब्लाबो दाउ हग्रं उम दाउ ग्रब्लाबो गासिबो न'आनो औवानि जो बानायजानायमोन आरो दा आद थिखालावसो बर'आ गावबा गावनि थाग्रा नफोरखौ औवानि सोलाय एसे गुबुन गुबुन रोखोमैबो लुनाय नुनो मोनसै
औ बेबायदियानो जेनेबा जोंहा दानाय लुनायावबोथ जोंहा माखासे माइनि गोनां मुवाफोर दङ जेरै जोङो औवानिफ्रायनो मोननाय जायो आरो जेनेबा आगर एरनो थाखायहायथ नोङो बालेब बानायनांगोन ना
औ
बे बालेबफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो मोननाय जायो। बेनिफ्रायहाय बेजों लोगोसे जोंहा बे दाला सानद्रि हेबनाय दारहा हनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो आरो।
ना गुरनो फोराव बाहायनायफोराबो जेखाइ खबायाइ सेन खखा खाखिफोरा गासैबो औवाजोंनो बानायजानाय।
उम
बेखायनो बरनि नखराव औवाजोंनो बुंफबनाय आइजें आयलाफोरा आबुं होनजायो आरो।
उम आबआ ओ औवाजों बानायनाय नखराव ओ बे खादौबारि एबा मा होनोलाय बेयो ओ सागं नङाबा खादौबारिखौ माबायदि दानो मोनथिगौ नामा आब आ
औ सागनखौबो बै जेखि जाया औवानिफ्रायनो एसे मोजाङै सैलोबना लानानै ओ बे खना माने एसे बेसेबां फुट होनगोन बेखौ ओ एसे गुसुुंयै आरो जाय औ ओंख्रिखौ ओ से फुट दा जैखौ माबा होनो गारबा गारबासेबां जखानि बा बानायना लानानै बिथिं खावसेथिंजाय ओ ग थुख्रा फिसा फिसा मोननै बानायो बा मोनसे खौनो बानायो सिंथिंजाय जायखौ एरनो हायो बेनिफ्राय साथिंजाय आखाइ हमनानै स सफैनो हानाय बायदि
उम
बानायनाय जायो आरो
ओं
दा आगैमोननिया माबायदि बानायो?
सागंखौ ना
औ
सागंखौ जोंनिखैहाय जेनेबा औवा बिजलिखौ दाननानैहाय ओ हाथसेसो हा हाथसे मान फुथसेनि फुथसेयानो जागोन बे फुथसेनि इसे गोलाव सिन बेखौ जोङो होननानै बुङो आरोना बेखौ दानसदो औवा बिस्लिखौ बेनिफ्रायहाय सिखा सिखा नङाबा साथा गुजिफोरजों सिखाखौथ जोङो खिललां गोनां सिखाखौसो जोङो बाहायनांगोन अ माबायावहाय अरखियाव सावनानैहाय ओ औवा बिजलिखौ नोङो लानायखौहाय मोननै सुफ्लुंनांगौ आरोना ओरै खनसे सुफ्लुंदो आरो उल्था ओरै खनसे सुफ्लुंदो मोनसे खरखौैनो मोननै सुफ्लुंनांगौ आरोना बेबायदि सुफ्लंनानैहाय औवानिनो बे ओ फिसा फिसा नोंङो आसि थाइसेसो गोलाव आरोना फिसा फिसा नोङो मोननै खाथि नोङो दाननानै लादो बेनिफ्राय नोङो बे सुफ्लुंनाय औवानि माबायाव अ बेयावहाय गुदुं आव हाय सानै होदो बेनिफ्रायनो बेबायदि सागंखौहाय बानायनाय जायो आरोना बेबायदि ओमफ्रायहाय खाद औ
सुख्लङा बासिनो ओरैनोसेसे सावना होनानै होफ्रामनानै फैयो आरो दिरुंफोरजों औ बेबायदि नुयो औ
ओमफफ्राय खादबारि खादबारिखौ दाननायाथ ओरैनो जेनेबा हाथसेसो लादो लानानै नोङो स्लिम स्लिमाहै नोङो सैलाबनानै गोबास्रो खालामबानो बियो खादबारि जाबाय आरो जेराव जोङो ओंखाम ए
खौनो बाहायोना औ औ बाहायो बेखौ होनो आरो दाबिदिनो बिनो बर'नि बाहायजानाय ओ औवाजों बानायजानाय मुवा बेसाद बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो गोबां दङ जायखौ जों गोस गोसोआवनो लाबोजोबनो हायाखै बा बुंफोरजोबनो हायाखै।
औ
दा बिदिनो बैसांफोरखौबो गोदो औवानिनो बानायना लायोमोन आरो
ओं आलना बैसां बेबायदिखौ उम
आथिखालाव एसे मदार्न गोनोखो मुगायाव बे सोलायनाया
औ
खायसे खायसे दंफांनि बानायो उम दे होमबा आब जोङो मालाबा सावरायबावसिगोन औ दे जाथबाय दे।